हेलौ नोंथां।
औ नोंथां। ओ दायो जोङो एसे से सावरायलायनोसै जोङो दा दावबायनायनि। ओ बागैनो एसे सावरायनोसै जोङो ओ मोन। जेनेबा बबे बबेयाव जोङो औ। दावरायखो सरि ओ दावबायखो बा जोङो बैफोराव दावबायनानै मा मा नुखो बा मा मा मोननो हायो जों दावबायनायनि गेजेरजों बेफोर बेफोरखौनो एसे सावरायलायनोसै आरो।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बेबायदि ओ गोबां जायगाफ्राव दावबायबाय नामा?
नंगौ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे दावबायनाय जोङो दावबायनाय बुङोबाथ' मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनायखोनो दावबायनाय बुङो। बे दावबायनायाव जोङो ओ गोबां ओ ओ। गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हायो बेयो गावबागाव सुबुंनि सायाव सोनारो। जोङो दावबायनाय बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो दावबायनो थाखाय जोङो गावजों लोगोसे नांगौ मुवाफोरखौ लाम फानो नां गोनां जायो। औ नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ दावबायनाय बेवहाय नांगौ जानाय मुवा हिसाबै जोङो गावनो ओ गावनि जि गुबुन जायगायाव थांगोन बे जायगायाव थांनानै ओ जि जिहेथु जोंनिया लोमजानाय बायदिसिना जायो बै जायगानि ओ जानाय लोंनाय एबा बायदिसिना थासारिनि थाखाय जोङो लोमजानाय बायदिसिना जायो बेफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो गावजों लोगोसे मुलै बायदिसिनाखौ लांफानाया मोजां जायो आरो बैहाव थांनानै जोङो गाननाय गानहैनो थाखाय जोङो जिफोरखौबो लांफानाया मोजां जायो। नोंथां औ औ। नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ जोङो दावबायनो थांनायाव मा मानिफ्राय जोङो सांग्रांथि जाना थानाया गाहाम?
औ जोङो ओ दावबायनो मोनसे जायगानिफ्राय बा मोनसे ओ गुबुन मोनसे जायगासिम जों दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओ मोनफ्रोम बिथिंथिंबो जोङो सांग्रां जानांगोन। ओ जोङो गिबियाव जों थांनाय समाव जोङो गारि ओ जोङो गारिजों थाङोब्ला बैफोर गारियाव जोङो सांग्रां जानांगोन ओ बबे ला बबे लामाजों जों थाङोब्ला मोजाङै बा लै रैखाथियै जों मोनहैगोन बा बबे लामाया बा गाज्रि बा बबे लामाजों थाङोब्ला जों जोङो जेंनायाव गोलैनांगौ जों बेफोरखौ गिबियावनो ओ मोजाङै मिथिग्रोनानै लानांगोन लानानैसो जोङो बै जायगासिम थांनांगोन। थांनानै औ औ बेनि उनाव जोङो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो ओ सांग्रांथि थानांगोन। ओ जोङो जुदि जायफोरखौ जों जाया जों जानो हाया बै मानोना मोनसे जायगानि जानाय आरो गुबुन मोनसे जायगानि जानायफोरा माखासे गोरोबा ओ बेनिखायनो जोङो बै जानायनि बेलायावबो जोङो दावबायनायफोराव जोङो सांग्राङै ओ थानानै जोङो जानायफोरखौ नायनानै बासिनानै जोङो जानांगोन आरो नङाबा माबा मोनसे ओ बेराम एबा जेंनायाव ज जोङो गोग्लैयोबा बै समाव जोङो गोबां ओ माने खस्थ' एबा जेंना जानो हागौ आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ मो बै जायगासिम मोनहैनायनि उनाव जोङो ओ मानोना जों गुबुन मोनसे जायगानि आबहावा बा बैनि ओ थासारिखौ जों मिथिया बेनि थाखायनो जोङो सोरबा बे गावसोरनि जायगानिनो मिथिनाय बा बिसोर लकेल सुबुंफोरनियाव जोङो एसे सोंनानै माखासे ओ खौरांफोरखौ जों लाग्रोनांगौ आरो माबायदि बै जायगायाव बा बबेथिं थांबा जों बै मोनसे मोजां ओ दावबायग्रा बा नायग्रा जोङो बबेबा जायगाखौ नायनो थाङोब्ला बै जायगायाव जोङो मोनहैगोन बा थांनो हागोन बेफोरखौ जोङो ओ नोजोर होनानै जों दावबायनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो दावबायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स बा बिनि मा होनदों माबायदि मोननो हादों नोंथाङा दावबायनायनि उनावहा बेखौ एसे फोरमायना
नंगौ नोंथां औ दावबायखांनायनि उनाव जोङो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो गोबां जोङो बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोनो गुबुन जायगायाव थांनाय लोगो लोगो जोङो बै जायगानि थासारि एबा बेयाव थानाय जोङो माबायसा दङ बेसोरनि जानाय लोंनाय लोगोसे बेसोरनि थानाय बेफोरनि बागैबो जोङो मिथिनो मोनो। आरो बैफोरखौ मिथिनानै जोङो गोदान गोदान जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोंनि जायगायाव गामिफोराव फैनानै बेफोरखौ जोङो बानायनानै जाफायनो हायो आरो बेफोरनि गाननाय जोमनाय बेसोरनि थानाय बैफोरो मोजाङै थानाय जोङो साब सिखोनै थानाय बैफोरखौ जोङो नुबोयोब्ला मा रोखोमै जोङो थायो बेफोरखौ जोङो गियान मोननानै जायगाफोराव फैनानै जोङो जायगानि सुबुंफोरखौ फोरमायनो हायो बैफोरनि बागै आरो जोङो बेबायदिनो गियानखौ मोननो हायो नोंथां। आरो बुंनो थाङोबा थ जोंनिया बै जायगाफोराव थांनानै जोंथ' गाव जोङो गियान मोनखाबाय लोगोसे जोङो उन जोलैनोबो बैफोर जायगायाव थांनो थाखाय जोङो फोरमायनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ जोङोथ' दावबायनाय बुङोब्ला जोंनिया गोबां जोङो दावबायनो हायो गोबां राहायै जोङो गारिजोंबो दावबायनो हायो। लोगोसे जोङो उरां जाहास जोबो दावबायनो हायो। आरो बुंनो थाङोबा रेल गारिजोंबो जों दावबायनो हायो। नोंथाङा माबायाव दाव बायनानै साबसिन मोनो फोरमायनो हागोन ना?
औ गोजान जायगा जुदि थाङोब्ला ट्रेनजों थाङोब्ला माने मोजां मोनो ट्रेनजों थांनो मोजां ओमफ्राय जुदि आरो मालाबाफोर थाबनो माने मोनहैनो बा एसे थाबनो मोनहैनो लुबैयोब्ला जोङो उरांव जायखौ बिरखं जाहाजजों थाङो थांनो मोजां आरो माने थाब खम समाव मोनहैनो मालाबा माला। मा समाव एसे समा सम थायोना ओ अब्लानिया। जोङो बै ओ बिरखं जाहाजजों थांनो ओ मोजां ओमफ्राय आरो जोङो ओरैनो बेरायनोब्ला एसे खाथिब्ला जोङो ट्रेनजों थांनानै मोजां मोनो आरो आं।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
जोङोथ नोंथाङा। जोङो दावबायनो थांनायाव जोंनिया ओ माबाफोरो जोङो। ओ माबाफोर जुदि जोंहा ओ मा बुंगोन बेखौ ओ। मुलाम्फा आरो। मुलाम्फा। जानायनि बागै एसे बुंनो हाग। गोन नामा नोंथा।
जों औ आंथ' इमान ओ बिनि माबा गैया थेवबो आं एसे आंनि मोन मोनदांनायखौ आं फोरमायनोसै ओ जों मुलाम्फा दङ जोङो दावबायोब्ला गुबुन ओ। दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों बै गुबुन दाबसे जायगानि आबहावाखौ जोङो मिथिनानै मोनो बिसोरनि माखासे थानाय जानाय बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो जोङो। माने ओ। जोंनियाव जायखौ गैया माने बिसोरनियाव माने साबसिन जुदि माबा मोनसे बिदियैनो जिउ खांनायाव राहायाव माबा मोनसे साबसिन ओ जोङो नुदोंब्ला बै बैफोरखौ जोङो सोलोंना फैनानै जोङो गावनि। ऐ जायगायाव जोङो बाहायफैनो हायो बेबो बे मोनसे मुलाम्फा लोगोसे जोङो जायगाफोरखौ ओ जाय जायगाखौ जोङो ओ पिकसाराव बा मबाइल बायदिसिनाफोराव जोङो नायनानै जोङो जेसेबां। जोङो मोनदांनो हायो बा गोजोननाय मोनो नाथाय जोङो बैखौ जायगायावनो थांनानै जोङो गावनि मेगनजों खाथियाव नायहैयोब्ला जोङो बेखौ माने साबसिनै जों हमदांसिनो हायो ओमफ्राय ओ बिनि गोजोननायखौ जोङो मोनसिननो हायो। ओ बिदिनो जोङो सोलोंथाइफोरनि बेलायावबो जोङो जोङो ओ गुबुन जायगायाव जोङो जुदि सोलोंथाइ लाहैयोब्ला बिसोरनि सोलोंथाइ ओ माखासे आदबफोरा आलादा जायो जों बेखौ। सोलोंनानै फैनो सोलोंनानै लानो हायो बिसोरनि आदबखौ। बेबायदिनो आरो गोबां दङ आरो नोंथां औ।
थाङोब्ला एसे सांग्रां जानाय जेनेबा सिखावफोरनिफ्रायबो जोङो एसे सांग्रां जानाया मो।
नोंगौ-नोंगौ उम।
बेबायदिनो जोङो ओ गोबां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
ओ बोसोराव जोङो खेबसे एबा खेबनै जोङो ओ। दावबायनो हायोबा मोजां जोङो जुदि ओ माबाफोर जोंनिया गोसोफोरा गोलोद जाना थायोब्ला जों गुबुन जायगायाव दावबायहैनानै बै जायगानि थासारिजोखौ नायनानै जोङो गावनि गोसोखौ जोङो ओ रेजें खालामनो हायो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथांनि जायगायाव माबाफोर बेबायदि। जा दावबायथावना जागा। फोर दङ नामा।
औ दङ नोंथां ओ जोंनि ओ द्रि जिल्लायावहा दङ जेरै जोङो भैरब कुन्द' जों बे भुटान ओ भुटान सिमा खाथियाव जोङो बेरायहैजायो भैरब कुन्द' होननायाव ओमफ्राय लोगोसे। जोङोओ जोंनि खाथि जायो अरां अरां रिजार्भआवबो जोङो नेसनेल ओ पार्कआव। जों बेवबो बेरायहैजायो जों बेयाव। बेरायनानै गोबां ओ जिब जुनार ओ नुनो मोनो बिफां लाइफां नुफेरै बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोर जायगायाव जों ओ बेरायनो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां उम दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा। समाबो जाबाय ओ दिनैनि रायजलायनायखौ बेसे मावनो लाखि
जागोन दे नोंथां, गोजोन्थों।